औ खोनादोंना नोंथाङा औ-औ खोनादों नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों
औ-औ
बे आयदायानो जाहैदों बैसागु जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बोरैहाय फालिनाय जायो मा समाव फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे मारै सावरायनो होन नानै हरदों नोंथांजों सावरायनो हागोनना
हागोन नोंथां हागोन
औ-औ आङो जोंनि रंजालि बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो आरो माब्ला समाव फालिना जायो बेनि सोमोन्दै एसे गुवारै बेखेवनानै होनोसै बिदिब्ला
औ
जोङों रंजा रंजालि बैसागुखौ माब्ला फालिनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो सैथानि जोंनि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो बै जोबथा सानखालि जोङो बेखौहाय संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो नोंथां मोसौ बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो बेनि बेनि उनावहाय जोङो बैसाग दाननि से खालार खालिनिफ्राय जोङो बेखौ जो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बियो आरो जोङो बेखौ इउ इंराजि दान हिसाबै जोङो एप्रिल दाननि नि जिब्रै खालार खालि होननानैबो मोनथियो थिग बेबायादियैनो जोङो बै मोस संक्रान्ति खालि आरो मोसौ बैसागुखौ जों माबोरै फालियो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय माखासे मुवाफोर नांगौ जायो जेरैहाय जोङो लाव फान्थाव दिग्लि लिति
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनो एमाव बिफांनि बिबार थाराय बायदिसिना गोबां नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो मानोना जोङो बेफोरखौ माखासे मुवा मानिखौ जोङो न'खराव मोनजोबनो थाङा बेनिखायनो जों हा माखासेखौ हा हाथाय बाजार बा अबेबा बारिफोरनिफ्राय बुथुमनानै लाबोनाय जायो सानसे सिगां बेनि उनावहाय जै दिन संक्रान्ति मोसौ बिहु बैदिन खालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बेफोर जामुआ जगार खालामदों बेफोरखौ जोङो मोजाङै फिसा फिसा हाग्रोनानै लागोन बेखौ हानानै लानानै जोङो जोंनि जा औवा बेजों जोङो थेंग' सैनानै ला गोन जोङो बेजोंहाय माला बाना नै लागोन बेफोर लाव फान्थावजोंहाय माबोरैहाय बेखौहाय जोङो मालाखौ दांबेसे नांगौ होननानै सोंथि फैयो बे मालाखौहाय दांबेसे नांगौ बेखौ बोरै मोन्थिनो बुङोब्ला जोंनि नखरनि नखरावहाय गंबोसे न' दङ आरो जोंनि लांगोना बाथौ बेरा बेफोर हिसाबैहाय जोङो बेखौ हाय बानायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो माला बानायनानै माखासे मानिखौ जोङो माला बानायालाबानो ओरैनो खावसेखौ हानानै दोनो मानो होनोब्ला जोङो बेखौहाय जेब्ला जोङो मोसौखौ दैमा दैसाफोराव थुखैनो लांगोन बेयाव जोङो सल' खननानै लाउ जाब फान्थाव जा होननानै सारनो थाखाय नांगौ नालाय बेखौ जोङो आलदायै दोनगोन बेनिफ्राय जोङो जोंनि माखासे जाय दोफोर बा खान्था बेफोरनि हांगार खौ जोङो बुख'नानै लागोन थालिर मोन से दना बानायनानै बेयावहाय बेनिफ्राय जोङो थाव गुबै होगोन आरो लाव बिलाइनि जा रोसि बिदै बेखौ जोङो मोजाङै देग्लिनानै ओस बेयावहाय जोङो बिदैखौ सेबनानै लागोन बेखो जोङो लाउनि जा खर' लाव फिथाइनि बेखौहाय जोङो मोजाङै बिबार बायदि एसे एसे हानानैहाय बेजों लगायना नानै जोङो मोसौनो गाब फोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो गाब फुनखांनानै जों मोसौखौ दैमा दैसा नङाब्लाबो जोंनि हा खर नङाब्लाबो जोङो दैमा गैयाब्ला हाख'र गैयाब्ला जोङो न'आवनो दंकलनि दैजों जों नंङाब्लाबो जों मटरनि दैजों थुखैनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बै दिनखालि जोङो मोसौखौहाय बुनाय जाया ओम ओ माजों बुयो होनोब्ला जो जोङो जा जोंनि दिग्लि लिति बिलाइ थारा बा थानाय बेजोंसो बुनाय जा
नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै हगारनानै फैगोन ओरैनो दुब्लियाव नङा ङाब्लाबो जोङो दैमा दैसा खाथि यावहाय हगारनानै फैगोन बैदिनखालि जों मोसौखौ दर' होनाय जाया। मोसौखौ थुखैखांनानैहाय जोङो जा दैमायाव दुगैबोगोन बे दुगैखांनायनि उनावहाय जोङो न'खरनि माखासे माखासे मानि दंफां लाइफां थालिर औवा बे फोरो जाहाथे मोजां गेरेमसा महर मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो दाइरेकयै फैनानै माखासे मानि जों हाखौहाय बेनो खोनानै होफैनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मानो जोङो गाब फोनो मोसौनो बेफोरबायदि बुङोब्ला जोङो गोदो-गोदाय समावहाय दानि जुगनि बायदि बेफोरबायदि नङामोन माखासे मानि हाग्रा बंग्रा दङमोन जायनि जाहोनाव मोसा, मुफुर फैयोमोन बेनि थाखाय जाहाथे जों बै दिनखालि मोसौखौ हगारनानै फैनायाव मोसौखौ बेखौ फोननाय जायो। बेनि बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोनाबिलि समावहाय मोसौखौ होनानै लाबोगोन न'सिमहाय बेवहाय जोङो गोदान रसा बेसोरनो खानानै होनाय जागोन जोङो जाय गोजाम दिरुं बेखौहाय जोङो गानहोनाय जाया। मोसौखौ जों बैदिनखालि लोखखि हिसाबै बावउनाय जायो बा जोङो फुजिनाय जायो। बैदिनखालि मानो फुजियो बुङोब्ला जोङो मोसौआव जाहाथे जेबो बे मार आजार जायाथों होननानै जोङो बैदिनखालि फुजा फाथालै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मानसि बैसागु सेथिखालि जोङो फुंबिलि समावनो जोङो आनान गसाइखौहाय बावग्रोनानै लागोन जाहाथे बे गोजाम बोसोरा जेरैहाय मोजांयै मोजां बारग'लांदों थिग बिदिनो जोंनि गोदान बोसोराबो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हाथोंसै दुखु खैदां खैफोद गैयालासे होननानै जोङो बै दिनखालि जोङो बावग्रोनायनानै लानाय जायो आफा इसोर आफा बोराइ बाथौखौ बिनि उनावहाय जोङो जोंनि गेदेरखौ मान बावो उन्दैफोरखौ अननाय होयो जोंनि मानसि बैसागुआ बै दिनखालिनिफ्रायनो जागायजेनो। नोंथाङाबो रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन।
दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोंना ज' गिबि सानखालि सानखौनो जोङो मोसौ मोसौखौ जोङो सिबियो नालाय बेनिखायनो जोङो गिबि सानखालिनो जोङो मोसौ बैसागो मोसौ मोसौनि मोसौ बैसागुखौ जों बिथाङा जेरै बुंलांदों जेरै थुखैनानै जोङो ओ दुब्लि दुब्लियाव जेरै हगारना होयो बेबायदिनो जोङो मोसौ औ नोंथाङा बुंलांनाय बादि जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओम फुजा खालामो आरो। बेनि बेनि उनाव बेनि नैथि सानखालि जोंना मानसि बैसागु जों मानसि बैसागु होनोब्ला जोङो जेरै गेदेरा उन्दै खौ बोर होयो आरो उन्दैआ उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनानै बोर बोरखौ ला नायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि बैसागु बैसागु सानाव बर'फोरा सावनाय जौ बिदै जौ बिदैखौबो बर' आलासि आलासि फैबोब्ला जोङो बर' बर'फोरनि रंजानाय रंजानाय बोथोर नालाय बर' बर'फोरनि फोरबोआ बेनिखायनो जों बेयाव मोजांआव दैदैलांनायखौ जों नुनो मोनोदि बेनि अनगायैबो जोङो बर' बर' बर'आ गामि गामि जोङो सेंग्रा-सिख्ला बोराय बुरै बायदिसिना उम ओ मोसानाय मोसानाय मुसुरनाय जोङो गामि गामि रंजानायखौ जों जोङो मा मागिनाय गा न'खराव जि एसे हरो बेखौनो बिसोर बिसोरो लानानै बे बि न'खराव मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि बे बेयाव जोङो मोसानो थाखाय जोङो खाम, जथा, सेरजा, जिफुं, बायदि बायदि बर' हारि बा बर' हारिनि दामग्रा-देग्राफोरखौ जोङो लानानै न'खर न'खर मो सानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि बेनि उनावबो जोङो बेबायदि मो सानायनि लोगोसेबो जोङो आलासिफोर फैबोलाबो जोङो बिसोरखौ खौ मो म-म बेसोरजों जोङो रंजानाय बाजानाय मोजाङै मोसानाय बायदि जोङो खालामो। बे बेबायदिनो बिसोरो गामि गामि नैथि साननिफ्राय बिसोरो सान सान बायाव ला बिसोरो मोसानानै जा एसे मोनो बे-बेसजों जयै रं जा बाजानानै बिसोरो खाना हिसाब जायो। औ। नोंथाङाबो एसे मासे बैसागुनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ फोरमायनो हागोन नोंथां। जोङो बुङोब्ला नोंथाङा जेरैहाय बुंदों नै थि साननिफ्राय जोङो मैयोसानो ओंखारनाय जायो। जेरैहाय जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंगौ। जोङो नै थि बैसागुनिफ्राय जोङो नैथि साननिफ्राय जोङो बैसागु मोसानो ओंखारनाय जायो। बै दिनखालिनिफ्राय जोङो सेंग्रायाया सेंग्रा सिख्लाया सिख्ला बिदि ओंखारो सेंग्रा सिख्ला ज'यै ओंखारो आरो बोराय बेन्थ' बा बोराय बेन्थ' ज'यै ओंखारनाय जायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ मानो रंजायो बुंब्ला बेयो जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जेरैहाय जोङो गोदा गोजा गो दान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो जोङो बे गायनाय फुनायनि सि गां जोङो बेखौहाय रंजानानै लाग्रोयो। यो जाहाथे जोङो
मोजाङै रंजा खुसि बयबो दुखु दाहाखौ बावगारनानै रंजाखांनायनि उनावहाय जोंङो जाहाथे गावनि मावनांगौ खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हायो। थिग बिदिनो जोंहा गुबैयै माइ हायखांनाय बा बेफोर दैलां बोथोरनि माइ आबादखौ थिखोखांनायनि उनाव जोंहा फोरबो फैयो। जेरैहाय काथि बिहु बेबो जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। थिग बेबायदिनो जोङो जेरैहाय बेफोरबायदि मोसानानै मोननाय बैसागुनि जा मुवाफोर बेफोरखौ जोङो रां रुफायानो जा माइरं दैरं बेफोरखौथ' आथि माखासेखौ फानो। थिग बिदिनो जोङो ज'यै रंजालायनो थाखाय माखासेखौ खाना जायो। बेनि उनावहाय जोङो जा माखासे मानि रां थालाङो बेखौहाय जोङो सेंग्रा सिख्ला ज'यैहाय फांसनफोर आथिखालावथ' खुंनायखौ नुबोयो। बेफोरखौ खुंनो थाखाय जोङो दोनथुमनाय जायो। जाहाथे जोङो मानो खुंनो बे फांसनखौ बुङोब्ला जोङो माखासे जोंनि उन-उन्दै उन्दैफोर ओर बिदा फंबायफोर बिनानावफोर बिसोर खौ जोङो मोजां गियान होलांनो हायो, इयुन जोलैफोरखौ जों मोजां लामाथिं लांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बे फांसनखौ खुंनाय जायो। बैसागु फांसनखौहाय जाहाथे जोङो बिसोरखौ मोजां गियान होनो हालाङोब्ला जाहाथे जोङो जोंनि बर' समाजावहाय आइ मोजाङै गोग गो समाज जालांनो हायो बेनि थाखाय जेरैहाय जोङो बेफोराव माखासेमानि
जोङो हाबाफारि लाफानाय जायो जेरैहाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय होनाय बेबा बिदिनो गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय माखासे मानि बादायलायनाय बेफोरबायदिखौ लाफानाय। जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंहा गासैबो गासैबो जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो माखासे मानि गियान बुथुमनो हानाय। मोनसे फोरबो होननानै जों बेखौ मिनथिनो हायो नोंथां। जोंनि रायलायनांगौ समाबो जाबाय नालाय नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा जोंनि रायलायनायखौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां